नोंथां औ।
अ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंगौ गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम बावनाय थाबाय नोंथां।
होमबा नोंथां आं नोंनाव कल खालामनायनि जाहोना जाबाय माने जों गामियावहाय माने जोंनि सुबुं माहारिया आरोखि गामि एरियावहाय माबाय दि संसार जायो बा सङै खावै जायो बा माबायदि संसार जायो बेनि सोमोन्दै रायलायनो आं नोंथांनाव कल खामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ।
नोंथां नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन दे नोंथां।
होनबा नोंथां नोंथांखौहाय एसे माने गामियावहाय बोरै संसार जायो जोंनि आरो बेनि सोमोनदै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जागोन दे नोंथां होमब्ला। अब्ला आं फोरमायनो हालाबाय आरोना नोंथां, औ। दा जों बयबो मिथिखागौ आरोना जे जों गामि ओनसोलाव माबायदि संसार जायो आरोना नोंथां। आं एसे बुंनोसै मानो होनबा जोङो गामियाव गामि ओनसोलाव जोङो बांसिनानो फ्राय ना गुरना एबा आबाद बायदिसि ना मावनानै जों जानाय नुयो आरो ना नोंथां
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
जेरै जोंहा गामि ओनसोलाव जोंहा बोथोर लानानै बोथोर जेखिनि साखाथियाव थानाय
नोंगौ नोंगौ नोंथां
बेयाव जोङो गोबां रोखोम खोमनि आबाद मावनायनि जायो आरोना नोंथां औ आरो बिदिनो आइजो माहारिफोरा बिथांमोनाबो बिथांजो मोनाबो बिब्दिनो खाथि खालानि दैमा दैसा बायदियाव ना गुरैनानै एबा हमहैनानै आरोना नोंथां
नोंगौ नोंगौ नोंथां थारैनो
हमना लाबानानै जायो एबा बे नाखौ हाथायबा बाजाराव फानहैनानै बे मोननाय रांजोंनो ओ संसार खुंनाय जायो आरोना नोंथां
नोंगौ नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो
जोंहा गामियाव गोबां रोखोमनि जेरै मुलि महरनिबो मेगं दङ आरो नोंथां जेरै बुथा, थलुंफु आरो मानिमुनि,
नंगौ नंगौ।
बायदिखौबो जों खाबथिंना जानाय जायो आरो नोंथां।
औ थारैनो
आरो बेबायदिनो जोंहा गामि ओनसोलाव जि जा फिसाय आरो बिसि माने अनलायनाय थायो आरो नोंथां
औ नोंगौ नों
औ मानो होनब्ला जोंहा जे सानैजों एबा बिसि फिसायजों अनलायनाय गैयाब्ला जोंहा संसार जानायाव जेबो गोजोननाय गैया आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ थारैनो
जे गामि ओनसोलफोराव जोंहा फ्राय जोंहा बिब्दि धोनि न'खर नुनो मोना आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां‌ थारैनो सैथो
बांसिनानो जोंहा निखावरि न'खर जायो। औ जाय बिब्दिनो आबादनि सायाव एबा बायदि रोखोमनि बेफार फालांगिनि सायाव सोनारनै जायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथा थारैनो
औ अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन हागोन हागोन हागोन। जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय मा होननानै बुंनो माने गासिबो निखावरि सुबुंफोरानो बांसिन जाहैयो नालाय
औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
जोंनि गामि ओनसोलावहाय माने बांसिनानो आबाद मावनानै जायो एबा माबा मोनसे दाउ फिसिनानै एबा माबा मोनसे हा ग्रानि मैगंफोरखौहाय बांसिन जायो आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
मा हाग्रानि मैगं होननानै बुङोब्ला जोंहा खुदुना थाबाय बा बेलेग बुस्थु माने खिफिफादुरि जेनेबा खुन्थाइनारा बेफोरबायदि थाबाय माने बेफोरखौनो माने फाजा हिसाबै गामि ओनसोलाव बांसिन जानाय जायो आरो आरो बेनि अनग गायैबो जोंहा दाउ आरि फि थिनानै जानायनि खोथाया बुङोबा माने जोंहा गासिबो सुबुंफोरा माने इसोर एसे गोरिब जायो नालाय नख'रावहाय मासे मानै बा माथाम दाउफोरखौहाय लाबोनानै फिफैयो। खौनो एसे एनै फेहेरनानै फानो एबा नख'रावहाय गोनांथि जानाय बुस्थुफोरखौहाय बेखौ फाननानैनो सुफुंनानै लायो आरो जोंनि गामि एरियानि सुबुंफोरा आरो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा आरो बिनि अनगायैबो जोंना बुंनो थाङोब्ला बोरमा अमा बेफोरबायदि फिसिनायखौ जों गामि ओनसोलाव बांसिन नुनो मोनो आरो। माने गासिबो गासिबो सुबुंफोरानो माने एसे गोरिब जाजोबो नालाय जोंनि गामि ओनसोल सुबुंफोरा गासिबो फ्रायैनो माहाजोन नंजोबा।
औ नोंगौ नोथां‌।
नों दहाय बुंनानै गालांनाय बायदि ना गुरनानै जानाय बेनि अनगायैबो जोंहा माने ना गुरनानै जानाय आरो मैगं हाग्रानि मैगं बुथुमनानै फाननाय बा माइनि आबाद मावनाय। जोंनि गामि ओनसोलावनो नुनो मोनजोबो आरो। औ बायदि गोबां दङ नोंथाङा गामि ओनसोलाव सोलावहाय माने आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे अब्ला नोंथां दा जोंहा गामि ओनसोलाव बयबो मिथिखागौ जे आबादखौ माबायदि मावनाय जायो आरो ना नोंथां। औ मानो औ मोनब्ला जोंहा आबादखौ जोंहा गामि ओनसोलाव बांसिन नुनाय जायो आरो नोंथां। औ मानो होनब्ला बे गामिनि जि निखावरि सुबुंफोर बिथांमोना बे आबादनि सायावनो सोनारनानै बे आबादखौनो एबा जानायाव बाहायो। ए-एबा फाननायाव बेफार फालांगियावबो बाहायो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बेबायदिनो आं माइ आबादनि बागैनो बुंनिसै आरो नोंथां। औ जेरै माइ आबादखौ जोङो जाहोनो थाखाय गिबियाव जोंनो माइज्लि नांगौ जायो नालाय नोंथां। औ बे माइज्लिखौ
ए
जोंहा जे बोसोरसे सिगां एबा से बोसोर सिगां जि मावखांनाय माइ आबाद बेनिफ्राय लाखिनानै नङाब्ला जोंहा जेरै गला बायदिसिनायाव जोङो बायनानै बे माइज्लिखौ एबा माइनि जि जोलै बेखौ लाबोनाय जायो आरो ना नोंथां। औ आरो बेखौ जोंहा सोमना दोननाय जायो। सान हरनि एबा हरसेनि थाखाय आरो ना नोंथां।
नुनो
बिब्दिनो आरो बेखौ जोङो हरसे बोखांबावनाय जायो माने एबा बोरियाव दोननाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां थारैनो।
आरो गुबुन गुबुन दंबवो जेरै मेगं मैगंनि आबाद। औ बिब्दिनो आरो ना नोंथां जेरै माइ आबादखौ जोंहा मावनो थाखाय हाखौबो एबा हाखौ जोंहा मोजां फेसेवहोनो हाग्राखौ जाहाथे जाहाथे जोंहा माइ आबादफोरा मोजाङै सोमखोर एबा जौखांथों बे नि थाखाय जोंहा हालेवनाय जायो आरोना नोंथां। औ थिग बेबायदिनो जोंहा मेगं आबादावबो बिब्दिनो जायो आरो
नोंगौ नोंगौ थारैनो।
अब्ला नोंथाङाबो बिब्दि नोंथांनि ओनसोलावबो बिब्दिफोर बानायनाय एबा आबाद मावनाय जायो नामा नों
जायो जायो नोंथां जायो। जोंनिथिंहाय माने आबाद गुबुन गुबुन रो खोमनि आबाद मावनाय जायो। हमनानै ला माइनि खोथाखौथ' नोंथाङानो बुंनानै थांखाबाय। बुङाबाबो जासिगोन आरो बेनि अनगायै जोंहा गयनि गयनि आबाद जेरै थांना थानायनि राहा होनना बुङोब्ला गयखौ गामि ओनसोलाव माने दा फ्राय सुबुङानो एसे गोरिब जाजोबो नालाय एसेबाबो माने माहाजोन थाजोबा गासैबो। माने न'खरावहाय एसे एनै एसे एनै गय गायनानैहाय फेहेरनानै लायो आरो दा बिदिनो गामि ओनसोलनि सुबुंफोराबो बुहुत दावगानायखौ जों नुनो मोनबाय। मानो होननानै बुङोब्ला गय बागान गय बागानाथ' नों गायनो हाया नालाय नोंथां। बै सुबुंफोराबो फुलि खालामनानैहाय फिसानिफ्रायहाय गिदिर खालामलां नङा होनबा नोंथां। बेबायदिनो जोंहा गामियावहाय माने गय फिसाखौ माने दा माने गुवार बागान जेनोबा जायनाव हा दङ गरिब एसे एनै गय गायनानै
औ
औ औ गय गायनानैहाय दा फारलाङा जाबाय माने एसे एनै न'खरनि रांखावरिफोरखौहाय हेल्प होनो हानाय बेफोरबायदि जाबाय आरोना नोंथां आरो जों बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन माने आबाद मावनानैहाय जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा माने संसार जायो आरो
औ नंगौ
खोमनि माने संसार जायो माने जेरै सोरबायाहाय ना हमनानै संसार जायो आरो सोरबा बायदि मानसिफोराहाय बेलेग बेलेग आरो होमबा नोंथाङाबो
नोंनि गामि ओनसोलावहाय जेन'बा ना हमग्राफोर सोरबा बेफोरबायदिफोर दङ नामा नोंथां
औ आं अब्ला बुंनोसै नोंथां दा जोंनि साखाथि एबा जोंनि गामिनि गागायनो मिन्थिया आरोना नोंथां औ अब्ला जोंनि गामियावबो बिब्दि फ्राय गोबां दङ जे जोंनि साखाथियाव थानाय जे दैमा एबा दैसा बायदियाव जोंहा ना गुरैनाय जायोना नोंथां आरो नोंथां बुंनाय बायदि जेरै दै नोंथाङा जि बुंदोंमोन गय गायनाय आरोना औ बिब्दिनो नोंथाङा जि बुंदों जे जोंहा निखावरि जेनबा गामि ओनसोलाव बांद्राय निखावरिआनो थायो नालाय नोंथां
नंगो नंगो नोंथां नंगो
औ माने गय बागानखौ गोबां नाङाबाबो एसे खनासे एबा दखरसेबाबो थायो आरोना नोंथां औ बिब्दिनो गोबां दङो आरो जोंहा दावगानो माने गामि ओनसोलाव जोंहा एसे जौगाबोनायबो नुनो मोनदों आरो नोंथां जेरै-जेरै जों गिबियाव बुंबोनाय बायसा जेरै- दाउ अमा बाय दि फिसिनाय आरो नोंथां। औ, ओ बिदिनो गामि ओनसोलाव, दाउ, अमा, बोरमा बायदि फिनाबो गोबां, फिसा-फिसा गामिफोराबो दावगानो होलांनो हमदों आरो नोंथां। औ, बिदिनो आरोना नोंथां औ।
नों गामि ओनसोलावहाय, थांना थानो थाखाय जों, सुबुं माहारिया गोबाङैनो खस्थ'बो खालामो। नङा होमबा नोंथां? जेरै- हमना ला, आबाद मावनायावथ' एसेबाबो- खस्थ' जायोना नोंथां होनोमबा नोंथां जोंना सावरायनांगौ औ बेयावनो जोबबाय। गोजोन्नाय थाबाय नोंथां, बेखिनि टाइम, गबाय होनायनि थाखाय, गोजोन्थों, ओ-